हेल नोंथां
खोनादोंना
औ औ
ए गोजोन फुंबिलि नोंथांनिसम
औ गोजोन फुंबिलि नोंथां
औ ओ आं नोंथांनियावं ओम फंनैसो सोर बाथ्रा मिथिनो लुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो खोनन्थानो हागोन ना
औ औ नोंथां दे सोंनो हागोन दे नोंथां फोरमायनो हागौ
औ औ नोंथांनियाव आं दै बानानि दै मोनथिनो लुबैदों ओ नोंथां हाय आंनो एसे दै बानानि सायाव ओ फोरमायना होलाय
औ सोमोन्दै मिथिनो लुुबैदों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो एसे फोरमायनो सानबाय नोंथां।
औ।
औ औ नोंथां दैबानाया जोंना उहु दैबाना बुङोब्ला जोङो मोनसे बेयो मिथिंगायारि खैफोद जायखौ जोङो। मिथिंगानिफ्राय सोमजिनायखौ नुनो मोनो जेराव दैबाना जा। जेराव जोङो गोबां अखा जुब जुब हानायनि जाउनाव। दुब्लि फुटार लामा साम बायदिसिना टाउन सोहोराव दैनि बाना सोमजिजोबो बेखौनो जोङो गुबैय ओंथियाव दैबाना होननानै बुंनाय जायो। दै बाना दिप बायदिसिना बिथिंनि जाहोनाव जानो हायो जेरैबायदि जोङो बांद्राय खा हानायनि जाहोनाव दैबानायाजों सोमजियो आरो। बिफां लाइफांफोरखौ दै दैबानाखौ जोङो आसामाव माने जों आसामनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबा दैबाना जोंनाव आसामाव माने गोबां। दैबानाखौ जोङो ओ। बुंनो थाङोबा दैज्लां बोथोर जायखौ जुन जुलाइ माहायाव जे जुन जुलाइ माहायाव जोङो नुनो मोनो बे समाव माने गोबारै अखा हानायनि जाहोनाव। दैजों गासिबो ओनसोल सोरगिदिं जेरावबो दैजों बुंफ प्रब्लेनि जउनाव दैबानायाब बे सोमजियो जोंनि बा आसाम रायजोआव। बे ओ दै बाना दै बानाया मोनसे ओरैबायदि गिथाव महर लायो जेराव गाससिबो बिथिंनिफ्रायनो। जोंना सिलिंखार जालांनो होन जेरै जों हानाय जायगा न' बांनिफ्राय लानानै लामा सामा दां औ दुब्लि फोथार बायदिसिना गासैबो बिथिङाव जोङो आं माने खैफोद फैनायखौ नुनो मोनो जेराव जों गोबां सुबुंफोरानो गावनि जानाय आदार गाननाय जोमनाय थानाय जायगाफोरखौ। माने गारनानै थांनो गोनां जायो गुबुन जायगायाव। जेराव मानसि माहारिया जोबोद खस्थ' मोननो गोनां।
बे दै बानायाव थानायानाय गासैबो जिब जुनारफोराबो माने गावनि जिउखौ खोमोनना लानो गोनांबो जायो जेराव बिसोरो हाल माने दैजों जेराव हायावनो बिसोरो थांना थायो नालाय बिसोरबो दैजों लोमसाव जानायनि जाहोनाव बुखारजानानै बबेबा जायगायाव लांखार जानानै बिथां जिब जुनार फोराबो जोंना जोबस्रांलांनो हमो जिउखौमनो गोनां जायो, थिग बा बेबायदिनो जों सुबुं दैबानाखौ जोङो जोंनि मानसिनि गेजेरावबो गोबां खहा खालामलाङो जायखौ जोङो गावनि मेगनजोंनो नुयो गोसो माने दैबानाखौ जों गावजोंनो नुनो मोनो गावनि मेगन सि गावनो नुबाय थायो
थिदिनो टाउन सोहोरावबो गोबां एसे अखा हाब्लानो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो जेराव ओ टाउन सोहोरनि लामा गासिबो दला ओ दंग बायदिसिना नालानि दैफोरा जमा जानायनि जाहोनाव टाउन सहाव इसे अखा हाबानो दैबाना जायो जेराव गोबां सुबुंफो गोबां प्रब्लेमनि गेजेरजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेराव थांलाय फैलाय लामा फोरा दैजोंनो आबुं बुंनानै बेयाव बायदिसिना गाज्रि मुवा बायदिसिना गाज्रि दै फोरा फैनानै बेयाव हाबफैयो जेनबा लामा सामाफोरखौ बुंसारनानै दोनो जेराव हारि बायदिसिनाफोरखौ सालायलांनोबा हान्था मेलाखौ थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद ला लामाया जोंना प्रब्लेम होयो बेफां टाउन सहरावबो
दै बानाया ओरैबायदि माने गाज्रि गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनो औ, बे दैबाना औ नोंथां दैबाना जानायनि जाहोनाव जोंहा गोबां गोबां खहाबो जानायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि दैबान दैबाना जानायनि गेजेरजों
मानसि माहारियाबो गावनि जिउखौ माने खैफोदाव खोखैना लानो गोनां जायो जेराव मानसि माहारिया दै दैयाव माने दैबाना जानायनि जाहोनाव गोबां खस्थ जायोमो माने बिसोरनि गोबां
खहा जानायखौ जों नुनो मोनो जिब जुनारफोरानो जानाय लोंनाय माइरं आदार बायदिसिना थाग्रानि जायगा
गोबां बिथिङाव आंखाल नुजाथियो जोंनि मानसि माहारिनि गेजेरावबो नोंथां हादाननि बुंनो थाङोब्ला दैबानाखौ जोङो दैबानाखौ जोङो माने ओरैबायदि बिथिंयाबो जोंङो नुनो मोनो जे हाग्रा बंग्राया बिफां लाइफांफोरा दानस्रां जानायनि जाउोनाव हाफोरखौ खुरखानानै बोगथाबना लाखिनो हायिनि जाहोनाव हाफोरा खुरखा लांनानै बेबायदिनो दैबाना फिसा एसेबाबो मोनो बेनिफ्रायनो गोदा गेदेर महर लायो बेबायदिनो जों हाग्रा बंग्रा ओनसोलनि बिफां लाइफांखौफोरखौबो एसे दानफायालासिनो जाहाथे बेफोरनिफ्रायबो जोङो रैखाखौ मोननो हायो बेखायनो दैबानाखौ जोङो माने मानसि माहारिया गुबैयै मिथिंगायारि खोयफोद ब्लाबो बेखौ जोङो गावनि हि ज मावनांगौ खामानिखौ मावोब्ला जोङो एसे होबथानो हानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां
औ
औ औ नोंथां नोंथांनावबो आं एसे बे दैबानानि बागैनो एसे मोनथिनो लुबैदों आं नोंथांनावबो सोंनाय जाबाय नोंथां एसे फोरमायना होदो
औ दैबानाया जोंना आसम हादरसा औ गोबां ओरैयै जायो ओ जेब्ला नोंथां बुंनाय बायदि जुन जुलाइआव जेब्ला दैज्लां बोथोर बे समाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव बेबायदि दैबाना सोमजिनायखौ जों नुनो बे दै बानि जाहोनाव जोंनि ओ नआव फिसिनाय बे दावमा दाउसा बिदिनो जिब जुनार मोसौ मैसो बायदिफोरखौ जोङो फोदालफोराव बोनो बिदिनो जागा गैया जायो जायनि जाहोनाव मोसौफोरखौ बा मोसौफोरखौ जोङो आ रानथाब फानथाब दोननानै जोङो दोन्नो गोनां जायो दै आरो बिदिनो खायसे खायसे जायगायाव जों नुनो मोनो दैबानानि गेजेरजों बिदिनो न बां बुखार जानाय बिदिनो ओ जायगाफ्रा लोमसाव नानै बिदिनो थानो जायगा गैयै बायदि जानाय ख
औ
बिदि जायोब्ला ओो बिदि ससे जाहोननि जाहोनाव ह सुबुं माहारिनि ओ धेन सम्पति बा गासैबो ङो ओ बुखारलांजोबनाय बायदि जायो बारि बागानफोरखौ सिलिंखार खालामो दै बानानि गेजेरजोंनो दै बानानि ओ जोङो बांद्राय अखा हानायजोंल जाया जेब्ला जोंनि खाथियाव थानाय ओ ङो हादोर जेरै भुटान हादोरा जेब्ला गावसोरनि नो बानडो जे जेब्ला खुलिना होयो बांद्राय अखा हानायायनि जाहोनाव अब्ला जोंनि हायेन ओनसोलाव फैनानै बेनि दैजों लोगो अखानि दैया ओ सरजा फाननानै बांद्राय दै गेदेर जानानै बा दैबाना जानानै बेफोरबायदि हायनि ओनसोलनि सुबुं माहारिखौ बिदिनो धंस खालामो बिदिनो बजोरस्रांनो हमो मोसौ मैसोफोराबो बिदिनो आलाय सिलाय होनानै जिउ खोमानो होनो गोनां जायो आरो नोंथां ओ बेफोरखौ माबादि होबथानो होनोब्ला जोङो बिफां लाइफां दानफायनायखौ ओ जोङो होबथानांगोन बेबायदि होबथायोब्लासो जोंनिया ओ ओ बे दंफां लाइफांफोरा बे हाफोर हा गुजानायखौ ओ मा होनो बेखौ हमथानानै बे दैबाना जानायखौ खमायगोन आरो नोंथां
औ नोंथां औ
दानफायोब्ला जोंनिया दैबाना हरजानानै सुबुं माहारिखौनो उल थायोै खहा खालामगोन बेनिखायनो जोङो दैबाना जायोब्ला बा दैबाना ओ जाहोनाय खौ हमथानोनो जों दंफां लाइफांफोरखौ गायथारनांगोन आरो बिदिनो जाय दैबाना बांद्राय जानायनि जाहोनाव बिदिनो ओ जोंनि माइ माइरंबो गा- बुखारलांजोबनायनि जाउनाव गोबां मानसिफोरा बिदिनो रानथाब गोनां जायो आ बिनिफ्रा मोसौ फोरखौबो आलाय सिलाय जाहोजोबो बयबाबो बेबा
औ
मोनजायैनि जाहोनाव बिदि जिउ गो गोमानोबो हागौ बा गोमालाङोबो बेफोरबायदि जायो बिनिफ्राय दैबाना बांद्राय जानायनि जाहोनाव गोबावसे मानि दैबाना जायोब्ला बिदिनो ओ सुबुं माहारिफोरा बेमार आजार बायदिसिना मेलेरियाफोरबो जानो जायो। दै गाज्रि लोंनायनि जाहोनाव बा दैयावनो गोजोमना थाबाय थानायनि निनि जउोनाव बेबायदिनो ओंखाम मोनजायो बि बायदिसिना मुवाफोर जाग्रा मुवाफोरखौ मोनायनायनि जाहोनाव बेमार माजार फोर जानानै बिदिनो बिदिनो सुबुं माहारिफ्राबो दैबानानि थाखाय बेमार आजार जानो गोनां जायो आरो जों जुदि बेनिखायनो जोङो बिदिनो जोङो दंफां लाइफांफोरखौ जु दानफाबाय थायोब्ला बिदि जोंनिया दैबानाया बि थोन लोगोसेनो दैबानानि गेजेरजों फरायसाफ्रा फरायसालिफोराव थांनायाबो जोंनिया उसुबिदा जायो बेबायदि बांद्राय दैबाना जायोब्ला फरायसालिफोरखौ बन्द' होनो गोनां जायो आरो। बिदिनो जोंहा गोबां उसुबिदा जायो दैबानानि जाहोनाव
गासैबो बिथिङावनो औ औ औ औ औ।
औ बिदिनो बांद्राय दैबाना जाब्ला जोंना गासैबो बिदिनो जेरावबो जों निया नो हायो औ। नोंथांनोबो आं दैबानि जाहोनाव दैबानि
औ औ।
फोरमायनो हानानै गोजोननाय मोनबाय। जोबोर बाथ्रा मिथि होबाय गोजोननाय थाबाय।
औ औ। नोंथां दै बानानि सोमोन्दै जोङो औ नोंथां खाथ सानैबो एसे मोजाङैनो रायज्लाय लायबायना नोंथां? औ औ औ नोंथां बेबायदिनो जोङो दै- दैबनाखौ लानानै सानैजों रायलायनायाव आंबो नोंथांजों जोबोद गोजोन्नायखौ मोननो हादों नोंथां नोंथां। आंनो बेबायदि खानि सोमोन्दै नोंथांनि मानसि हिसाबै आंनो खोनानो थाखाय आं नोंनिबो रोजा रोजा साबायखौ बावहरबाय नोंथां आरो औ उननि समाव जों औ औ नोंथां उननि समाव जों मोजाङै रायज्लायफिनबावगोन नोंथां दा जोंना समाबो जाथ'बाय नोंथां न
औ।
औ औ नोंथां दे दे होमबा नोंथां न